हेलौ खोनादोंना नोंथां नोंथाङा दायो फ्रि दङ नामा?
फ्रियैनो दङ
नोंथाङा आंजों मोनसे आयदानि सा सायाव सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां नोंथाङा बुंनो हागोन।
नोंथाङा आमथिसुवा होनोब्ला मा मिथियो? आमथिसुवाया बर'फोरनि मोनसे फोरबो ओमफ्राय बेनि बागै नोंथाङा गुवारै फोरमायनो हागोन नामा?
हानाया हागोन नोंथां आं जाखिनिखौ बुजियो बुजिदों एबा मिथियो बेखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायनो नाजानि। खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों। बुंनो हागोन नोंथां।
आमथिसुवा होननानै बुङोब्ला जे बियो मोनसे बर'फोरनि मोनसे फोरबो होननानै जों बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला बै फोरबोआवहाय गुबुन जोंनि बर' समाजाव जेनाखि गुबुन फोरबोफोर फालिनाय बायदि बे बेवहाय ओंखाम ना बेदरनि जानाय लोंनायखौ बांद्राय नुबाङा। एबा ओंखाम ना बेदरजों बे फोरबोखौ फालिनायखौ जों नुनो मोना। बै फोरबोखालि बै आमथिसुवा फोरबोखालि जोङो मिथिंगायाव मोननाय जे मिथिंगानि बिफां लाइफां नि फिथाइ सामथाइफोरखौहाय जानाय बे मोनसे फोरबो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
दा बे फोरबोआवहाय ओ जोङो ओ जायफोरनाखि फिथाइफोर बै फिथाइखौहाय बोसोरनि जे जाजेननाय बोसोरनि फिथाइफोरखौहाय बै सानखालि जाजेननायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे बै आमथिसुवा फोरबोआव हाय जोंहा दैज्लां बोथोर सफैनायनि सिगां फालिनाय बे मोनसे फोरबोखाय बै आमथिसुवा खालि ओ जोंनि जे आबाद फोथारावहाय जे गायनो लानाय बा फोनो लानाय जोलैफोरखौहाय आमथिसुवा जायोब्ला बै जोलैया जाहाथे जेबो गला एबा सनस्रा जाया बिनि थाखाय जायना खि जोलै दङ बे जोलैया जुदि गोजौ जायगायाव दोननायब्ला बे जोलैखौहाय गाहायाव दोननाय मोनसे नेम दङ । नोंथाङा बेनि बागै मिथिगौमोन ना?
आंबो बिनि बागै एसे मिथिगौ नोंथां । खिन्तु नोंथाङा बेखौ नोंगौ होननानै सानो नामा नोंथां? थारैनो बियो गोजौआव दोनमारोब्ला जोलै बेगरा गला जायो होननानै बा रज'वा होननानै नोंथाङाबो फोथायो नामा?
सरासनस्रायै नोंथां बे गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंनि आजै आजौमोना खुगाजों खुगा फैनाय मोनसे फोथायनाय जों बेखौ बुंनो हायो मानोना बेनि खुगा बैनि खुगा जोंनि आजै आजौमोनानो गोदोनि समनि खायनो ओ बे बाथ्राखौहाय मख'बोदों एबा बुंला -बुंसोलायबोगासिनो नाथाय जोङो थार मो-मोगथां एबा प्रेक्टिकेलि बुंनो थाङोब्ला आंबो गावनो बे मोनसे जे जोलैखौहाय गोजौआव दोनोब्ला रज'वा होननाय बेखौहाय आं आनजाद नायदोंमोन नाथाय गमामायैनो मिथिनो मोनोदि जे गोदोनि समनि जे खोथाफ्रा सोलिबोदों बैफोर खोथाफोरा ओ नंखाय होननानै जों बुंनो हायो एबा आं नंखाय होननानै फोरमानखौ मोनदों । मानोना जायफोरनाखि जोलै बैफोर जोलैया रज'वा होननानै बुंनाय खोथाया नंखाय होननानै आं फोरमानखौ मोनदों । आं जेब्ला बै जोलैफोरखौहाय आमथिसुवा खालिबो गोजौआव दोननानै आमथिसुवा बायनायनि उनावहाय जेब्ला फोयो अब्ला बै बेगरनि जे-जोलैनि बेगरा रज'नाय एबा गाज्लायनायखौ नुनो मोनदों नोंथां ।
अ नोंगौना नोंथां आरो नोंथां नोंथांनिसिम मोनसे कुइसन आमथिसुवा खालि ओ मोनफ्रोम गामि बा मोनफ्रोम बर' ओनसो नसोलावहायनो नाङै हाग्रा बिफां लाय बिफांफोर आरो बेन्दों बेनलाफोरखौ ओ दानस्रांङोब्ला जैदिनखालि आमथिसुवै दिनखालि दानस्राङोब्ला बै नाङै हाग्रा बंग्रा बेन्दों बेननाफ्रा थाब जौखाङा होननानै खोनानो मोनदों बेयो बेसां सैथो नोंथांनि मिथिनायाव?
नोंगौ नोंथाङा बे खोथाखौ उम सोंनाया खोब गाहामानो जादों थारैनो नोंथां गोदो गोदाय समनिफायनो बेबो मोनसे जोंनि दोरोङारि सोलिबोनाय बा फोथायबोनाय जे जोंनि गामियावहाय। आमथिसुवा फोर्बो जायोब्ला बा आमथिसुवा खालि जे गामियावनो जयै ओंखारनानै लामानि बो बा बबेबा मोनसे बारिनि हाग्राफोरखौ एवस्रांनाय जों नुनो मोनो नाथाय बेवहाय मोनसे फोथानाय दङ जे आमथिसुवाखलि बै हाग्राखौ एवस्राङोब्ला थाब रजवा एबा थाब जौखांनो हाया होननानै फोथायनाय मोनसे दङ नाथाय बे बिथिङावहायबो आङो नुन-नुनो मोनबायदि जायफोरनो बे हाग्राव हाग्राफोरखौहाय जे आमथिसुवाखालि एवदोंमोन एबा एवस्रांदोंमोन बैफोर हाग्राफोरा नाथाय ओ सरासनस्रा समावहाय जेरोखोम सम लानानैहाय खिलिबोदों एबा रज'बोफिनदों थिग बेबायदिनो रज'नायखौ जों नुनो मोनदों ओ थारैनो बुंनो थाङोब्ला बैफोर जोंनि आजै आजौमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो गावसिनि खुगाजोंहाय बुंबोनाय जे सरासन स्रा सुबुं समाजाव फोथानायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय बैफोर फोथायनायफोरा मोगथाङावहाय नोंथारगौ होननानै ओ फोरमान जायाखै नोंथां।
अ नोंगौना नोंथां? नोंथांमोननि ओनसोलाव आमथिसुवाखौ बेसेबां सानसिम फालियो आरो बे फोर्बोआव ओ नोंसिनि गामिनि बा नोंसिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ओ माबाफोर ओ ओन्दै ओन्दैफोरनि नामावहाय माबाफोर ओ गेलेनाय माबा मोनसे खुंफुंङो नामा?
औ नोंथां, थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय आमथिसुवा फोर्बोखौहाय फालिनायखौ जों नुनो मोनो जे बोसोरैनो जोंनि गामि बा जोंनि ओनसोलावहाय आमथिसुवा फोरबोखौहाय फालिनाय जायो नोंथां। दा बिनि गेजेरावहाय ओ गोदो गोदाय समावहाय जोंनि आमथिसुवा फोर्बोआवहाय जोंनिया मिथिंगायाव मोननाय फिथाइ सामथाइफोरखौहाय जाजेनन्नाय फोर्बो होननानै जों फालिबोयोमोन एबा मानिबोदोंमोन बेजों लोगोसे से ओ जोंहा न'खर न'खरावहाय जौ मागिना जौ मागिनानै लोंनाय बैफोर हुदाफोरा दंमोन दा आथिखालनि मुगायावहाय ओ बैफोर गामिफोरावहाय जे उन्दै उन्दै गथ'फोर आरो गामिनि सेंग्रा बोराय बयबो जयै ओ माबा मोनसे नङा मोनसे खेला गेलेलायनानै लायनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय गोदोनि समाव हाय बेबादि रोखोमनि खेला गेलेना खौ जों नुनो मोना मोननो थाङाखै नोंथां।
आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बे मोनसे औ बुंफिननो हागोन नों थां मा होनदोंमोन नोंथाङा?
बुंफिननो हागोन दे नोंथां।
अ माने औ मोनसे कुइसन बाव नोंथांनिसिम ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जोंनिथिं बेबायदि मोनसे उम फोथायो खि जेब्लासिम आमथिसुवाया ओ जोंनि ओनसोलाव आमथिसुवाखौ से दिननिफ्राय स्नि दिनसिम फालियो जेब्ला स्नि दिन जायो अब्लाहाय मा खालामो ओ न'आव बाहायनाय हासिबफोर बा न'नि ओंखाम ओंख्रि संग्रा बा न'फोरखौ ओन जि जोम आरिफोरखौ मानिे जोंनियाव सुस्राङो आरो खिन हासिब हालाफोरखौ बाहायखोन्दा हासिब हालाफोरखौ गारहरनाय नेम दं बेफोरबायदि नेमखौ नोंथांमोननिखै ओ मानियो ना मानिया
थारैनो नोंथां जोंनि जाय यावहाय एबा जोंनि ओनसोलावहाय बैफोर माखासे नेयमफोरखौहाय खायफाया मानियो आरो खायफाया मानिया बे मोनसे थासारिखौ जों नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय
जे आमसि सुवा जायोब्ला सुवा जायो होननाय मोनसेख खोथया बेरखाङो ना नोंथां दा बे खोथाखौहाय जोंनि गासैबो गामियारि सुबुंफो फोरा मानि जोमनायखौ जों नुनो मोननो थाङा नाथाय मोनै खोथा खौ मानियो जे मानि नियो आरो फोथायो जे आमसुवाखालि मा जों फिफाङाव गाखोन हामा आरो फिथाइफोरखौ हाननो हामा होननानै बे मोनसे फोथायनाया जोंनि ओनसोलाव मैखोमै सोलियो आरो आमसिसुवा सानखालि बिफाङाव गाखोनाय हा हा जावनाय आरो ओ फिथाइ सामथाइ हाननाय बैफोर माखासे हाफोरखौ आमसि स सानखालि मावनायखौ नुनो मोननाय जाया नोंथां
अ नोंगौनो नोंथां
थारैनो नोंथां जों आंनि ओनसोलनि बा जोंनि ओनसोलनि आमथिसुसुवा फालिनाय आरो नोंथांनि ओनसोलनि जों आमतुसुवा फालिनायजों दं नथा बुंनो हाग ना?
औ बुंनो हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव आमथिसुवाखौ ओ स्नि दिनसिमहालागै फालिनायखौ नुनो मोनो जायफोर आबाद मावग्रा बिथांमोन बिसोरबो दुब्लिनि आबाद दुब्लिनि आबाद फोराव हा जावनाय बा हा एरखुनाय बेफोरबायदि खामानि खोमावा जिदिनखालि आमथिसुवा जादों बे दिनखालि मानि जोंनि ओनसोलाव फोथायोखि ओ आमथिसुवा मानि ओम हा एबा बैसुमुथिखौनो खालाय जानाय होननानै सानना लायो बिनि थाखाय आबाद मावग्राफ्राबो स्नि दिनखौ हालेवनाय हालेवनाय बेफोरखौ दोनथ'नानै स्नि दिन बारो जेब्ला अब्लासो आबाद मावफिननायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलाव नोंथां
नोंगौ नोंथां
आरो जोंनि ओनसोलाव बेबो मोनसे आरो बेबो मोनसे नों थां जोंनि ओनसोलाव ओ आमथिसुवा खालि जिदिनखालि आमथिसुवा जादों इदिनखालि गामिनि बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय जोंनि ओनसोलावहाय मोनसे खेला जायो खेला खुंफुंनाय बादायलायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो पार्टि खालामो फिसा फिसौ आरो दंफांनि फिथाइ सामथायाइफोरखौ जयैनो
रानलायना जायो ना नोंथां अब्ला नोंथां। दिख नियावनो दोनथसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
जागोन दे नोंथां।